हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ अखोनाबाय।
औ नोंथाङा बे समाव फ्रियैनो दोङो ना?
अओ फ्रियानो दसे समलाय बिदिनो औ
ओम बे समाव नोंथांजों बर'फोरा माबादि रांखावरि आरजियो बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखोइ आं नोंथांनिआव हरनाय जादों
औ औ औ हायो हायो
ओम अब्ला बे समाव नोंथांआ बुंनो हागोन बर'फोरा माबायदि रांखावरि आरजियो बेनि सोमोन्दै बा नोंसोरनि ओ जायगायाव माबायदि बर'फोरा रांखावरि आरजिनानै ओ थादों माबायदि रांखावरि आरजिदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागो
औ औ ओ माने रांखावरि आरजिनायब्ला जेन'बा गोदोनि आरो दानि माबाखौ कमफेटिसनखौ लाबोनोसै आरो आङो नङा होमबा औ गोदोनि समफोराव माने जोंनि गामियाव बर'फोरा माने बिदिनो फरास लेखा फरा गैया माने फरायनाय गैया आरो जेबो ओमफ्राय बिदिनो ओ मैगं थाइगं फोनानै जेनोबा खेथि खालामनानै जानायमोन आरो बै समहा हाजिरा मावनाय हाजिरा खामला मावनाय सोरबा माइ गायनानै आबाद मावनानै इफोरबायदिनो मैगं सौइगंफोरखौ एसे एसे फानै फानै जेनेबा रायजो जायोमोन आरो
औ
औ ओमफाइ दानि दिआवबाथ' बांसिनानो माने दाबो मावो मावनायालाय खेथिखौनो मावो खायसेया ओमफाय खायसेया साख्रि थाख्रि बिदिनो मावनानै जायोसै बिजिनेस खालामोसै सोरबा दाउ बिजिनेस सोरबा आरो बिदिनो अमानि बिजिनेस सोरबा आरो साख्रि बिदिनो सोरखारनि साख्रिफोरखौ मावनानै थायो आरो जायो संसार ज जायो
औ
माने जोंथिंनि गामियाव बिदिनो सोलियो आरो दा बररथमाना रांखावरि आरजिनायनि बेलायावबा दा नोंथांमोननियासो माबायदि सोलियो बुंनो हागोन नामा?
मोजां मोनबाय नोंथथांनिफ्राय खोनानानै जोंनिथिं माबायदि जोंनिथिंनि बर'फोरा माबायदि रांखावरि आरजिनानै संसार जाबोदों होननानै बुङोब्ला अब्ला नोंथाङा जेरै बुंबाइ गोदोनि समाव बेबायदि बेबायदि मोन होननानै जोंनियाबो बेबायदिनो एखेयानो
औ
नाथाय गोदोखौ नायोब्ला दानिखौ नायोब्ला जोंनियाव गोबां पारखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव जोंनि गामिनि बर' फोराबो बेबायदिनो खेथि बाथि बा बेबायदिनो मैगं थाइगं माइफोर गायनानै मावनानै जाबोयोमोन दाबो मावो नाथाय गोदोनि बै सम समनि मावनाय आरो दानि बे समाव मावनाया गोबां बेबायादि फाराग दं माबादि होननानै होनोब्ला ओ गोदोनि समावहा जुदि जोंनि गामियाव बेबायदि खेथिफोर मावोमोनब्ला गोबां गोबां बेबादि फिथायफोरखौ मोननो हायामोन मा मा खेथि मावो होननानै बुडोब्ला दानि जुगावहाय जोंनि समाव गोदोनि समावबो मावोमोन बै समाव फल जिंखा था ओम थास' लेस्रा बायदि बायदि मैगंफोर जि मैगंफोरखौ जों जायो बे मैगंफोरखौहा ओ मावनानै बिबायदि जिउ खुङोमोन दानि समावबो बेबादिनो ओ आबाद मावो आरो ओ सोरबा सोरबा बेबदिनो साख्रिफोर मावनानै होमबा गुबुन खामानिफोरखौ मावनानै जिउ खुङो बा रांखावरि आरजियो ओ दानि समावहा जोंनि गामियाव बेबायदि खेथि बाथि मावनायनि सोमोन्दै जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन ओ दानि बे जौगानाय मुगायाव हा गोरोबफानानै जोंनि गामिनि जिबायदि आबादफोर बा खिथि बाथि मैगं बारिफोर बेफोरख जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों उ जेरै उ गोदोनि समाव जानो हागौ गोबां बेबायदि आदब खायदाफोरफोरखौ रोङाखैमोन बा माबायदि गायोब्ला मा खालामनानै गायोब्ला बेबादि मोजां फिथाइफोर खो मोननो हागोन आरो बेनि गेजेरजों रांखावरि आरजिनो हागोन बेबादि बिथांमोना रोङाखैमोन जानो हागौ नाथाय दानि बे जुगावहा जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलावहा गोबां बेबायदि दि जिबफोरबायसा खिथि बाथि फोर मावनानै जायफोरा रांखावरि आरजिदों बिसोरो मोजां बेबायादि मैगंफोरखौ गाय नानै मोजां फिथाइफोरखौ ओ बिथांमोना मोनदों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां मुलाम्फा जादों आरो बिनि उनावहा जों नायोब्ला ओ फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथायाइ गायनानैबो दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबादि रांखावरिफोरखौ आरजिदों बा मुलाम्फाफोरखौ मोननो हादों जाय मुलाम्फाफोरनि गेजेरजों ओ बिसोरो गावसोरनि न' बांफोरखौ समायहोनो हादोंबा मोजांहै बा गोरलै जिउ खुंनो हादों मा मा फिथाइ सामथायाइ गायनानै नायनानै होनोब्ला जों नुगोन ओ जोंनि गेजेराव दायो दैज्लां बोथोराव ओ दड्रागन गायनाय ड्रागन होनोब्ला मिथिखायो माबाय मा फिथाइ ओ बे फिथाइखौ गायनानै दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबादि रांफोरखौ आरजिदों आरो कख'वा फिथाइ ओ बे कख'वा फिथाइ खोबो गनायनानै गोबांङा बादिनो रां आरजिदों आरो मेसेङावहा जों नायोब ब्ला नुनो मोनगोन स्त्रभेरी ओ जाय स्त्रबेरिनि ओ म मुल्यआ बा राङा गोबां दाम गोसा होननानै जों मिथिनो मोनो बेखौबो औ बिबाङा बि बांखौबो गायनानै जोङो बेबायदि फैसाफोरखौ मोननो हायो। बा जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबादि बिस जायफोरा बेखे खेथिखौ मावो बिसोरखौबो आबादारि होननानैनो बुंनांगोन ओ बिसोरो बेबादि जिउ खुंबोदों साख्रिनि अनगायै आरो गोबाङा बेबायदि साख्रि मावनानै आरो बेबायदि गुबुन गुबुन ओ सोरबा उम फालांगि खालामनानै सोरबा मैगं थाइगं फाननानै सोरबा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोर मावनानै जिउ खुंबोदों जेरै दानि जुगाव जों नायोब्ला नुनो मोनबावो गोबां बेबायदि गेदेर गेदेर दाउ फार्म अमा फार्मफोर खुलिनायफोरखौ नुनो मोनो जेराव बिसोरो गावसोरनि बारिफोरावनो गदेर गिदेर न' फोर लुनानै अमा दाउफोरखौ मोजां जोथोन लानानै ओ फेदेरनानै फाननानै रांफोर आरजिदों आरो मुलाम्फा मोननो हादों औ ओमफ्राय बे समाव नोंथाङा जुदि बेनि बागैब बुंबावनो इस्साब्ला बुंनो हागोन
औ आं बुंबावनो गोनां बाथ्रायानो जाबाय नों दानि बुंनाय बाथ्राया आरो जेन'बा ओ दाउ अमा फार्म खुलिनानै जेन'बा रां आरजिनायनि बागै आरो
औ
जेन'बा गोदोनि समावथ बिदि बरफोरा दाउ फार्म अमा फार्म बिदिनो जिखुनु बोरमा फार्म बिदिखौ माने मावनानै जानो रोंङामोन आरो आबाद मावनो रोंङामोन खिन्थु दानि दानि मुगायाव बांसिन बिदि अमा फार्म बोरमा फार्म दाउ फार्म खुलिनायखौ माने बरफोरखौ नुयोसै आरो गोबां बरगामिफोराव बिदिनो अमानि फार्म ब्रयलारनि फार्म बिदिनो ना फिसिनाय माबा फिसिनाय बेफोरखौ माने नुयोसै दानि जुगावहाय गोबां बेबायदिनो माने आबाद मावै मावै माने बर'फोरा माने जौगालांनो हमबाय आरो गोदोनि समावथ माने बिराद माने रांखावरिनि बेलायाव बरफोरा बरफोरा एसे माबामोन आरो मा होनोमोन बेसबां बिदि स्ट्रेंथ नंङामोन आरो गोदोनि समाव औ नंगौमोनब्लाबो माने गुबुन हारिफोरनो माने हा हु बेफोरखौ माने फानजोबनानै माने गोरिब जाजोबलांदोंमोन आरो मोनसे समाव बरफोरा खोनाबायना औ औ माने गोदोनि समाव लेखा फरा गैयिनि जाउनाव गावनि थानाय हा बेफोरबायदिखौ माने फाननानै लादोंमोन आरो हादान गोदान गोदानफोराव लाहैदोंमोन आरो न बानायहैदोंमोन जायनि थाखाय जायनि थाखाय माने आबाद मावनो बा बिदिनो न' ब नायनो हाबो गैया जादों जोंमोन मोनसे समाव बरफोरा गुबुन हारिफोरनि
दाम खमावनो जेनेबा गावनि थानाय हा गावनि थानाय हाफोरखौ माने फाननानैहाय माने गुबुन जायगायाव हादान लाहैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुयोमोन आरो औ रांखावरिनि बेलायाव जेनबा
गोरलै जानानै थानायखौ जों बै समाव नुयोमोन आरो
औ
औ माने बेनि बेनि माने गुबै जाहोनानो जादों जेनेबा बिदिनो हाफोरखौ माने गुबुनफोरनो फानलाबायनाय गुबुन हारिनि मानसिफोरनो जायनि थाखाय माने बरफोरा बै समाव जौगानो हायाखैमोन दा दा जेरै माने बरफोरा ओ सोलोंथाइनि बेलायाव गोसो होनायखायसो जेनबा गिदिर गिदिर माने सोलोंथाइ लानानैसो माने बेफोरबायदि आदब खायदाफोरखौ रोंनोसै आरो बेफोरबायदि आबाद मावनाय मा मावनाय माने हाफोरखौ माने प्रटेक्ट खालामनाय देहायावनो जेनबा खेथि खालामनानै फैसा आरजिनाय बेफोरबायदि गोबां खामानि माने बरफोरा मावसै दानि जुगाव बेखायनो माने रांखावरिनि बेलायाव बरफोराबो जौगाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो औ नोंथांनि बायदिब्ला ओ बै सिगांनि दिननि हादान लानाय बा ओ गावनि हाग्रा खुलि जेनेबा हाफोरखौ गुबुन हारिनो खम बेसेनावनो फाननायनि बागै माबाफोर बुंनो सानोमोन नामा
औ ओ नोंथाङा बुंलांबाय बेबायदिनो गोदोनि समाव गोबां बेबायदि बर'फोरा गुबुन हारि फोरजों गादबनानै थानो गोनां जादोंमोन आरो गावनि सम्पति बा बारि बागान हाफोरखो गुबुन हारिफोरनो बेबायदि खम बेसे एनावनो बेबादि फाननानै जानो गोनां जादोंमोन ओ नोंथा आ रोखा रोख खायैनो बुंलांबाय गोदोनि समाव बेबायदि सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बर'फोरा रांखावरि बिथिङाव जौगानो हाया फिमोन होननानै नंगौ गोदोनि समाव बेबायदि बर'फोरा रांखावरिनि बिथिङाव जौगानो हाया खैमोन मानो होनब्ला बिथांमोनहा सोलोंथाइ गैयामोन ओ बेबादिनो बिथांमोनहा गोबां बेबादि मोनसे गाहाय थाखोनि हारि होननानै बिथांमोनखो बेबादि ओ नेवसिनाय जायोमोन बासि ओ ओ बिथांमोनखो बेबायदि मान होनाय जायामोन बा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखो मान होनाय जायामोन। ओ बिनिखायनो बेबा यदि रांखावरि बिथिङावबो जौगानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। गुबुन हारिनि मानसिफोरा बेबायदि जोंनि ओनसोलफोराव फैनानै बेबायदि दखल खालामनानै गोबां बारि बागान हाफोरखो बिथांमोना लादोंमोन। आरो जोङो बेबादि ओ जोंनि गेदेर गोलावफोरनिफ्राय खोनानानै मिथिनो मोनो बा बिथि बिथांमोना जोंनो खोन्थायो गोदोनि समाव बिसथ उ बिथांमोना जानो थाखैबो बेबादि गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहा थांनानै बिथांमोना गावसोरनि हाफोरखो फाननाङोमोन। आरो बे एसे फैसाखोनो लानानै बिथांमोना बेबायदि जिउ खुंनो गोनां जादोंमोन। ओ नाथाय दानि समावहा बेबादि दि रोंगौथि गोनां सुबुं जानायखाय ओ गियानि जानायखाय बेबादि गावनि थाग्रा जायगायावनो बेबादि खेथिफोर खो मावनानै उं बिफां लाइफां गय, खान्थाल, थाइजौ गायनानै आरो बेबायदिनो गोबां गु गुबुन गुबुन ओ आबादफोरखो मावनानै दिनै जोंनि बर'फोरा गोबां बेबादि रांखावरिफोरखौ आरजिनो हाब बाय। ओ अब्ला दिनै नोंथांजों बेबादि रांखावरिनि बर'फोरा मा बायदि रांखावरि आरजियो बेनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय। ओ दा बे समा व नोंथांजों दिनैनि जि सावरायनाय बिच- बेखौ ओ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ दे जागोन दे नोंथांनिसिमबो साबायखर बाउहरनाय जाबाय।
औ।